हेलौ खोनादोंना नोंथां हेलौ
खोनादों नोंथां
औ औ जों दा आबहावा गुबुंले जानाय आरो दै गुबुंले जानायनि सायाव एसे सावरायनोसै ना
अ सावराय जागोन नोंथां
औ दा आबहावाया माबोरै माबोरै गुबुंले जायो दैया माबोरै माबोरै गुबुंले जायो बेखौ एसे फोरमायना होदो नोंथाङा
आबहावा गुबुंले होननानै बुङोब्लाथ' जों बेखौनो मिथिनो मोनोओ जेनेबा ओ बिदिनो गारि मथरनि ओंखारनाय उखुन्दै
औ
ओमफाय मानसिफोरनि ओ बुरजा मानसिफोरनि राय्लायनाय आरो गिदिर गिदिर गारि मथरनि ओंखारनाय उखुन्दै गारिनि आवाज बेफोरनिफ्राय जों माने आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो
औ औ आरो दारिमिन गिदिर गिदिर दारिमिन खारखानानिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै फोरनि खोनादों
अ खोनादों
गिदिर गिदिर दारिमिन खारखानाफोरनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै होनदां बेफोरनि बेफोरनिफ्रायबो जोङो आबहावाखौ गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो प्लास्टिक न'फोर न'फोराव जानाय बुस्थु थु लाबोनानै प्लास्टिक गारला बायनाय बेेफोर बेफोरखौ ओरैनो गारलाबायनानै एबा बायदिसिनानि बिगुरफोरखौ गारलाबायनानै सेवो सेवहोयोब्ला बेफोरनिफ्रायबो गेसाव गेसाव बारहावा ओंखारनानै आबहावाखौ गाज्रि खालामो आरो
ओम नंगौ नोंथां
आरो औ
दैफोराबो बिदिनो दैफोराव गाज्रि जिनिस गारसोमनाय जाग्रा लोंग्रा गेसाव बुस्थुखौ गारसोमनाय
ओम
आरो दैफोराव लेथ्रा सिफोरखौ सुसोमनाय बेफोरजों दैया लेथ्रा गुबुंले जायो आरो
नोंगौ
लेथ्रा जायो आरो
उम
दै गुबुंले होननानै बुङोब्लाथ' जों बेखौनो बुंनांगोन माने मोनसे फुख्रिखौनो हमनानै ला ओ खाथ दंफां दंफाङानो जा औवायानो जा फुख्रि खाथियाव गायोब्ला जा फख्रि साफा खालामा खालामाब्ला बेयो बिलाइ औवा बिलाइ गोलैनानै सेवनानै माने दैया बिब आरो गिदिर गिदिर बिलो बिलोमाफोरावबो जों कलकारखानानिफ्राय ओंखारबोनाय गाज्रि मोनामनाय बा प्लास्टिक सुनाय सोमनायफोरा थांनानैओ दै गेब्रंनायखो जों नुनो मोनो। दा बिदिनो गिदिर गिदिर मन्दिरफोराव थांनायावबो जों मोनसे दैयावनो दुगैसोमनानै बयबो दुगैसोमनायाव माने दैखौ जों गेब्रेंनाय नुनो मोनो।
औ
बेयाव दैमायानो जा बिलोआनो जा बा फुख्रियानो जा बेयाव जों मोसौ मोसौ दै लोंनाय मानसि दुगैनाय जि जोम सुसोमनाय ओ बेवनो ओ खिसोम हासुसोम जा जानानै दै गुबुंनायखौ नुनो मोनो आरो आं नोंथां।
आरो आबहावायाबो जोङो बिफां लाइफांखौ जों सुबुं माहारिफ्रा बांसिनानो गायला आरो दानफायोल' बिफां लाइफां बिफांफोर गैयैनि थाखाय खम जालांनायनि थाखाय जोंनि आबहावाया बांसिन गुबुंले जानो हमबाय आरो।
औ नोंगौ नोंथां
दाखोर दालाफोरखौ गारसोमना गारसोमनानै दोनो सावा बिनि थाखायबो सेवनानै बे गाज्रि गेस ओंखारनानै आबहावाखौ खालामो।
उम नंगौ।
गारि मथर बांसिन जा बांसिन जालांबाय दाथ' गारि मथरनि अनजिमाया बांबाय। गारि मथरनि बे गनाय उखुन्दैफोरानो बांसिन आबहावाखौ गुबुंले खालामो आरो।
नंगौ नोंथां।
उम।
दा जोंनि गामिफोरावबो जों गामिफोरावबो बेखौनो बुंनांगोन माने आबहावा गुबुंले जानायाव जों जों जोंनि न' खाथिनि दाखोर दालाफोरखौल' सिबनानै सावो। दा लामा सामाफोराव मानसिफोरा जालांनाय प्लास्टिक आनो जा गाज्रि बुस्थुखौ गारनानै दोननाय बेनिफ्रायबो जों माने आबहावा खौ गुबुंले जानायखौ नुनो मोनो आरो।
औ।
एसे जुनारानो थैना थाबाय।
उम।
थानायखौ जों नुनानैबो फबालासिनो दोनोब्ला बेनि मोनामनाय बा सेवनायनि गेसफोरा माने आबहावाखौ गुबुंनायाव गोबां मदद होयो आरो। आरो दैयाव खारनाय जाहाज गिदिर गिदिर दारिमिननि ओंखारनाय सोदोब बा दारिमिननिफ्राय ओंखारनाय आवाज बेफोर माने बेफोर माने आबहावा गुबुंले खालामनायाव गोबां हेफाजाब होबोदों।
औ।
दा इथा खम इथा इन्डासट्रियावनो हमनानै ला गोबां धुङा गयो इथा कम्पानिनिफ्राय बे ओंखारनाय धुङायानो अख्राङाव थांनानै माने जोंनि हां लानायफोराव गोबां बारफोरखौ गेब्रेनायाव हेफाजाब होनाय बायदि जादों आरो आफावा गुबुंनाआ।
औ औ।
जों नोंथाङा मा सानो?
दैफोराबो बिदिनो माने दैफोराव बांसिन गामिफ्रावबो गोजावनाय नुलाबायो, माने दै जायनि गामियाव दै दङ बेनि गामियाव माने सैमा गोथै बायदिसिना माबा माबि थैनाय गोथैफोरखौ दैमाजों फोजावहरो। बेफोराव दैया गुबुंले जायो आरो।
नंगौ। दै गुबुनायाथ' गोबां दङो
औ। बिदिनो गाज्रि जिनिसफोरखौ गारसोमनाय
औ।
दैयाव माने जेबो गाज्रि जिनिसखौ गारसोमजाया आरो बेखौ सिखोन साखोनै लाखिनांगौ दुगैबाबो खिसोम हासुसोम
उम उम
जि ले - थ्राफोरखौ सुसोमनाय
औ
बेफोरावनो दैया गुबुंले जायो आरो दै गुबुङो
दै गुबुंनायाव माने बे गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिनिफ्राय गबोनाय कल खारखानायाव बाहायनाय दै गाज्रि गब'बोनायफोरानो माने दैमा बिलोफो- खौ बांसिन दै गेब्रें होनायाव बांसिन हेफाजाब होयो आरो।
औ औ।
बेनिखायनो जों माने गेसाव गोफोनफोरखौ दैयाव गारसोम गारसोमनाङा आरो
औ।
उम टाउन सहरफोरावबो होन बिदिनो थांलाय फैलाय ड्रेनफोराव गोबां दैफोरा गेब्रेंलाजोबो ना? मोनामो गेसाव मोनो दै गेबे्ंनाय आरो आबहावा गुबुंले जानायाव माने सोहोरफोरावनो बांसिन जों माने नुनो मोनो आरो सानफ्रामबो सोलिबाय थानायाव माने गारि खारनाय बिदिनो गिदिर गिदिर इन्डास्ट्रिनि ओ इन्डास्ट्रिनिफ्राय ओंखारनाय उखुन्दै आरो सोलोबफोरा मुं। जोंनि सोहोरावनो बांसिन ना पावखौ मोनयो। खालामो आरो दै गेब्रेंनायखौबो जों नुनो मोनो।
आरो सोहोरफोराव दंफां लाइफां बिफां लाइफांफ्रा जोबोद खमना। बिनि जाउनावनो। बांसिन सहरफोराव आबहावाया गुबुंलेसिन जायो आरो।
नंगौ
उम दा बिनिखायनो। सुबुं माहारिया बिफां लाइफांफोरखौबो गायनाया मोजां आरो।
नंगौ जों बिफांनिफ्रायनो। हगार बिफांनि हगारनाय गेसखौनो जों लायो।
औ
आबहावाफोरा जुदि गेब्रेङोब्ला सुबुंआव बेमार सोमजियो।
उम नंगौ
ओ जों खुगाजों राय्लायनाय समाव गेसाव हाबोब्ला जोंनि देहा सिङाव बे गेसाव मोनामनाय हाबलाङोब्ला जों बेमार जायो।
औ
बेफोरनिखाय जों माने आबहावाखौ जों सांग्रांथिबो लानांगौ जायो आरो।
औ-औ
औ
अक्सिजेनाआ खम जायोब्ला जोंनि हां लानायावबो प्रब्लेम जानो नागिरो बिनि थाखायनो जोङो बिफां लाइफांखौ। गाय नांगौ। आबहवाखौ सिखोन साखोन लाखिनांगौ माने बिफां लाइफां दानफैनाया बांदाय बारा जालांदों गायनाया खम जादों आरो। बिनि जाहोयनाव दा दानि जुगाव एसे आबहावाया गुबुंले जाबाय आरो। सिगांनिफ्राय। दा बांसिन आबहावाया गुबुंले जानो हमबाय आरो। उम
बिदिनो गामि ओनसोलफोरावबो आबहावा गेब गुबुंनायखौ नुनो मोनो जेरै जों गारिफोरखौ गोजाम जाब्लाबो सलायसो।
उ
सोदोबा बारा जायो आरो उखुन्दै गुलाङो बेनिखायनो जों माने आबहावखौबो गुबुंनायखौ नुनो मोनो
औ
आरो हाथाय बाजाराव गोबां गोबां मानसिनि रायज्लायनाय गारि मथर फेम्फा सुनाय
औ
बेनिफ्रायबो आबहावाखौ गुबुंले जानाय नुनो ओ
औ
फुजा मेलाफोराव गिदिर गिदिर बक्स दामनाय होखारनाय दावराव खालामनाय बे दामनानै आवाजनिफ्रायनो माने आबहावायो गुबुंले जादों
उम
दायो बिदिनो आबहावा आरो दै गुबुंनायनि जाहोनफोरानो लेथ्रा लेथ्रा लेथ्राफोरखौ जमा खालामनानै सावनांगौ आरो दैफोराव गारलालाबायनो नाङा आरो बिदिनो न' खाथि खालाफ्राव गारलानानै दोननो नाङा प्लास्टिकफोरखौ जमा खालामनानै सावनां गौ आरो
औ
दा होनबा जोंनि रायलायनाया बेयावनो जोबथ'बाय नोंथां दोनथ'नोसै नामा?
दे नोंथां।
औ दे।